नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दा ओरैनो मा खालामनानै दोङो नोंथां औ आंबो मोजाङैनो दोङो नोंथां बिदिब्ला नोंथां गिबि गिबियावनो आङो नोंथांखौ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासे हरग्रोननाय थाबाय नोंथां
नाजाव
औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों कल हरनायनि होनानो जादों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन
औ थारैनो हागोन नोंथां
औ बिदिब्लाहाय जोङो जोंनि बर' समाजावहाय आइजो माहारिफोरा नाखौ माबोरैहाय गुरो बेनि बागै आङो नोंथाङा फंनैसो रावआव फोरमायना होनो हागोन नामा
औ थारैनो हागोन नोंथां जोंना बर' आइजोफोरा ना गुरनाय होनोब्ला बेबो जोंनि हारिमुजों गोरोब्लायनाय मोनसे मोनसे खामानि होननानै जोङो मोनथिनानै मोनो एबा औ बे ना गुरनायाबो जोंनि हारिमु बर'नि हारि बर' हारिनि हारिमुआव दंफायो एबा सरजाबनाय होननानै जोङो मोनथिना मोनो
नंगौ नोंथां
बिनि थाखायनो जोंना बर' आइजोफोराहाय गोदोनिफ्रायनो ना गुरनाय एबा ना हमनाय बिदिनो जोंना गोबां बर' आइजोफोरा जाबोगासिनो बे बिदिनो जोंना बर' आइजोफोरा ना गुरनो थाङो थांनाय होनोब्ला बिदिनो जों दखना गाननानैहाय जेखाइ गंसे लानानै आरो खबाइ गंसे लानानैहाय जोंना न खौ फोथार एबा माबेबा दैमा दैसाफोरावहाय खुरनो थाङो
औ औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो गुरनो थांनानै बिसोरो ज' ज'यै ना गुरनो थां थांनानैहाय बिदिनो ना गुरनानै ज ना मोनदों बेखौ जोंना औ बासिनानैहाय जोंना खबायाव सोनाय जायो आरो मैला एबा जोंना हाग्रा बायदिसिना फैनायखाय बेखौहाय जोंना गारनानै नाखौ बासिनानै खबयाव सोयो
नंगौ नोंथां
गोदोनि दिनावहाय जोंना ना गुरनो थांनाय होनोब्ला दसे समनि गेजेरावनो खबायाइफा गाहाम मोनबोनायखौ जोङो मोनथिना मोनोमोन नाथाय जोंहा औ दानि मुगायावहाय ना गुरनो थाङोब्लाबो जोंहा नाखौ गोबां मोननायखौ जोङो नुनो मोना एबा औ एबा जोंहा गोबां सम गुरोब्लाबो नाखौ बारा मोना होननानैसो जङो दानि मुगायावहाय मिथिना मोनो एबा नुबोगासिनो
औ औ नोंगौ नोंथां
बे बिदिनोहाय जोंना ना गुरनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनि ना मोनो जेरैहाय जोंहा ना फिथिख्रि ना मावा सें ना बिदिनो गोबां नाखौ जोङो मोननो थाङो ओमफ्राय बे आरो नानि अनगायैबो जोंहा खांख्राइ साम' खुसिया बेफोरखौ जोंहा मोन मोनो आरो नोंथां औ बेफोरखौ ला औ बेफोर नाखौ जोंहा गुरखांनायनि उनावहाय न'आव लाबोनानै बासिनानै बेखौ जोंहा बिदिनो सान्दुं गोसा सान्दुं गोसा सान्दुं दुङोब्ला अब्ला जोंहा मैथा बायदिसिनाजों जोंहा नाखौ संना जानाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना सान सानदुं गोसा जायोब्ला बिदिनो गोखै मैगंफोरफोरखौ जोंहा बिदिनो गुरनाय नाखौ जानो मोजां जायो बेनि थाखायनो जोंहा नाखौ बिदिनो मैथा बायदिसिना जों जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा नाया गोबां ना मोनबोयोब्ला जोङो बेखौ जोङो सायनानैहाय फोरानना दोनो आरो खायसे खायसेया जोंहा बे नाखौनो नाफाम बानायना दोनो जा मानो होननानै बुङोब्ला बे जोंनि गुरनानै मोनबोनाय एबा फोथाराव मोननाय नाया गोबां खद जायो एबा गोथाव नाफाम बानाय होनब्ला गोबां गोथाव जायो होननायखौ जोङो मोनथिना मोनो बेनि थाखायनो जोंहा गोबां सुबुङानो बिदिनो नाखौ नाफाम बायदिसिना बानायना दोनो बेनि अनगायैबो गोबाव सम जानो थाखायथ' खायसेया फोराननानै दोनो
औ औ
औ बिदिनो जोंना ना गुरनाय गोनां जानाय आइजेंफोर होनोब्ला जोंना जेखाइ खबाइ बेफोर जेखाइ खबाइखौहाय जों आबै आबौमोना गोदोहाय जोंना न'निनो औवाखौहाय दाननानै बे औवाखौनो जोंना खा खाथि फिसा फिसा जिरनानैहाय जोंना जेखाइ खाय हेबोमोन एबा खबाय हेबोमोन बिदिनो जोंना जेखाय खबाइखौ हेबनानैहाय बिदिनो जोंनि न'आव ना गुरनायनि अनगायैबो जोङो बेखौ गुबुननो गैयै सुबुङा बे खौ बायनानै नाखौ गुरगोन जाहाथे बेनि थाखाय ओंखायनो जोंहा गुबुनखौबो मदद एसे मदद होफानायजों लोगोसे गावनि रां खामायनायावबो एबा न'खरखौ सालायनो हानाय बिदिनो रांनि गोनांथि जानाय बे खौ सुफुंनो थाखाय जोंना जेखाइ खबाइखौहाय जोंना हेबनानै फाननाय जायो
नोंगौ नोंथां
बिदिनो जों गोदोनि बायदिहाय जोंना दानि मुगायाव गोबां नाखौ मोननो थाखाय थांला एबा गोबांनायानो जोंना गोमालांनायजों लोगोसे खम बिबांनि जालांबाय बे फोरनि जाहोनखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो आङो बेनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायना होगोन नों जोंना दा आथिखाल ाल मुगायावहाय नाया मानि जाहोनावहाय खमाय लांदों होनोब्ला जोंना बेनि गुबै रिजोनानो जादों जोंनिया सुबुं माहारि बांनाय होमबा जों सुबुं सुबुं माहारिफोरा बांनानैहाय जेरै जोङो दैमा बिलोफोराव बा जोङो दुब्लिफोरावहाय आबाद मावनो थाखाय थाखाय जोंना माखासे रायनारिक हासार बा मुलि बा जोङो बेबायदिनो हाग्रा थै थैनायनि मुलि बेफोरखौ सारनायनि जावनाव जोंना दुब्लि फोथार बा जोंङो बिलोफोरनिफ्राय माखासे नाया जोंनिया गोमानो हमबाय आरोना नोंथां बेनि दायनिगिरिखौहाय जोङो सुबुं माहारिखौनो बुंनांगोन मानो होनोब्ला जोंना सुबुं माहारिया आबाद मावनो थाखायनो बे बेबायदिहाय हाग्रा बंग्राफोरखौहाय दानफायनानै बा
हाग्रा बंग्राफोरखौहाय जेरै बुथारनो थाखाय मुलि होनानैहाय बेबायदिनो द दुब्लि फोथाराव आबाद मावनाय जायो जायनि जाहोनाव जोंनोाव बेयाव थानाय माखासे नाफोराहाय थैनो हमो आर ना नोंथां बेनि जाउनावनो जोंना दा दुब्लिफोर फोथारफोराव बा दैमा बिलोफोरावहाय बेबायदिनो जोंना नाया गोमालांनो हमबाय आरोना नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जेरैहाय जोंना बर' समाजावहाय ना गुरनाया गोदोनिफ्रायनो दों आरो ना नोंथां बेबायदिनोहाय जोंना ना गुरनायाहाय हारिमुजोंबो मोनसे सोमोन्दो दं होननानै नोंथाङानो फोरमायनानै लांखाबाय नोंथां बेबायदिनोहाय जोंना ना गुरनाया बर' हारियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो नुबोगासिनोना आर ना नोंथां बेबायदि बिदिनोहाय जेरैहाय जोङो न'आव खाथिसे जानो थाखाय जोङो गोदो गोदायहाय फख्रि बा बिलोफोराव थानाय खाथिनि जायगाफोराव दुब्लिफोथारफोराव दै थानाय जायोब्ला जोङो दैज्लां बोथोराव दसे गुरैब्रबानो ज बोथिसे जानो थाखाय जोङो दसेयावनो मोनबोयोमोन आरोना नोंथां नाथाय जोङो जुाव नायनो थाङोब्ला जोंना दानि जुगावहाय गोबाव गुरबाबो जोङो दानि जुगावहाय नाखौ बारा एसेबां मोननो थांला आरोना नोंथां मानो होनोब्लाथ' जोंना दानि जुगाव जुगावहाय गोबाङानो बेबायदिनो माइ ना थाग्रा जायगा बा दंग' बिलोफोरखौबो जोंनिया गोबाङानो गाज्रि मुवा बेसाद गारनानै बेबायदिनो रासायनारिक मुलि हासार बायदिफोराहाय जेरै दैमा बा दुब्लि फोथारफोराव सारनायनि जाहोनाव बेफोरनिफ्रायनो बोहैनाय जेरै बेबायदिनो बिलोफोरावहाय गोग्लैनायजोंनो बैफोर मुलिफोरजोंनो जोंना माखासे ना फोराहाय थैनो हमबाय आरोना नोंथां बेनि जाहोनाव जोङो दा आथिखाल मुगायावहाय नाखौ जोङो गुरब्राबो बारायसिग एसेबां मोननो थांला आरो ना नोंथां नाथाय जोङो गोदो गोदाय नि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो बर' समाजावहाय गोबां ना गुरनायखौ जोङो मिथियोमोन आरोना नोंथां जोङो दसे थाङोब्लानो खबाइसे बा खबाइसेनि बारा जानाय जोङो नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां बेनि मादावनोहाय जोंना गोदो गोदाय आइजो माहारिया ना गुरनो बाहायनाय आइजें आयलानि मुंफोरानो ब जेरैहाय जेखाइ खब जेंगाय बेबायायदिसिनाखौ जोङो गोदो गोदायनि आब आबौ मोनाहाय जोंनि बर' न'आवनो थाखानाय बा गायना दोनखानाय जेरै माखाल औवा बेफोरनिफ्राय जोङो बे जेंगाय एबा खबाइखौ बानायनानै जोङो बेबायदिनो दैज्लां बोथोरफोरावहाय गुरनो लाङोमोन आरो ना नोंथां बेनि अनगायैबो जोंनिया हौवा माहारिफोराहाय बेबायदिनो दैमा बा बिलोफोराव सानो थाखाय बा दंग'फोराव सानो थाखाय जोङो जे बा नायोमोन आरोना नोंथां जेखौ जोङो गावनि आ आखाइजोंनो बानायोमोन बा बेबायदिनोहाय जेरै जोंना आस्रा जे बेखौबो गाव आंनि आखाइजोंनो हेबनानैहाय बानायोमोन आरो नोंथां बेनि अनगायैबो जोङो बेबायदिनो जेब्ला दैबाना जाग अब्ला बै दैबानाफोराव फैनाय नाफोराखौहाय सानानै जानो थाखाय जों जोंना जेरै सेन खखा बायदिसिनाफोरखौहाय
बानायनायखौ जोङो गोदो गोदाय नुनो मोनोमोन आर ना नोंथां नाथाय जोङो दा आथिखाल मुग खुगायावहाय बेबायदि बाहायनायखौ जोङो बारा एसेबां नुनो मोनला आरोना नोंथां थां मानो होनोब्ला जोंना दानि मुगायाव बेबायदि बारा एसेबां दैबानाबो जानो थांला नङा होमबा नोंथां जायनि जोंना बिलोनिफोरनिफ्राय नाफोरा दावखोनानै बेबायदिनो दुब्लि बिलोफोराव दुब्लि बारिफोरावहाय फैला आरो ना नोंथां जायनि जाहोनावनो जोंनिया ओ बेबायदिहाय नाया ओ खम जालांनो हमबाय होननानै आङो सानो आरोना नोंथां ओ बेबायदिनोहाय जोंनिया ओ नाफोरखौहाय ओ गोदो गोदायहाय ओ बेबायदिनो बोथिसे मैगंजों जायो आरोना जेरैहाय जोङो माइफोर गायनानै मेंनांबोला जोङो माइफोर गायनो थांनायाव हाय मेंदोंब्ला जोङो बेबायदिनो न'नि मानसिफोराहाय सान्दुं गोसायाव ओंखारनायखौ नुनानै जोङो बेबायदिनो बर'निनो दोरोङारि ओंख्रि जेरै ओ मैथा मैथाजों जोङो नाखौ दुब्लि बारि फोरावहाय गुरब्रबना लायनानै जेरै संनानै जानाय खौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां ओ मानो होनोब्ला जोंना मैथा जायोब्ला जेरैहाय जोंनि मोदोमाव ओ सान्दुं नांनायफोरा खारो होननानै गोदोनि सुबुंफोरा फोथायोमोन आरोना नों बेनि अनगायैबो जोंना मोनसे मैगं दङ जे जोङो मैथा बांगाल जायखौ खौ बुङो बेखौबो जोङो गोदोनि सुबुंफोराहाय ओ जानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना बेै मैथा बांगाल खौ जायोबोलाबो जोंना ओ बेबायदिनो माखासे सानदुं नांनायफोरा ओ खारो मोन होननानै फोथायोमोन आरोना नोंथां ओ बेबादिनो थांआ दहाय फोरमायना होनाय बायदिनो जेरैहाय गोबां ना मोनोब्ला जोंना गोदोनि सुबुंफोराहाय नाफाम बानायना दोननायखौ जोङो नुनो मोनोन आरो ना नोंथां जेरैहाय जोङो गोदो गोदाय नाफाम फोरखौ औवा हासुङाव बानायनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनोम मोनोन नाथाय जोङो दानिया भयाम फोराव बारायनायखौ जोङो गोबांखौनो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोंना गोदो गोदाय ना फामखौ बानायोमोन नाथाय जोङो दा आथिखाल मुगायाव नायनो थाङोब्ला ओ नाफामखौबो जोबोद खम खम बानायनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरोना नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथां जोंनि दिनैनि सावरायनायखौ बे खिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
बाय